अ खुलुमबाय नोंथां।
ओ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
आं दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो।
नंगौना नोंथां?
औ।
दा नोंथाङा नोंथांनियाव आं मोनसे जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
अ माबे जाहोन मोनबा
दा आं नोंथांजों मोन से ओ जानाय लोंनाय जि बर' समाजनि जानाय लोंनाय बेनि सायाव आङो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ अ औ औ दे हागोन दे। नोंथाङा मानि माबे ओंख्रिनि बागै मोनथिनो लुगैदों।
आङो औ आङो। अनला अनला जों दाउजों बेखौ माने आङो खोनादों जोबोद गोथाव जायो होननानै बेनिखायनो आं नोंथांनियाव माने बेखौ मा बायदियै बानायो बेनि गासै जिखिनि बानायनायाव ओ गोनांथि जानाय जि नेम खान्थि बेफोरखौ आंङो मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हानायखिनिखौ फोरमायनो नाजागोन नोंथां
दे फोरमायलाय
अ गुबैयै अनला खारै होनब्लाथ' बर'नि माने मा होनो बेस्ट ओंख्रि नङा होमबा । जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ‌ ओ जों जे ओंखाम जायो बे माइरंखौ एसे सुनानै दोन्द नांगौ आरो ना जिखिनि ओंख्रियाव नांगौ औ बेखिनि जखानि सुनानै दोनो । बिनि दसे थानानै जों बेखौ माने गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो
नंगौना
औ बे अनला ओ गुन्दै खालामना ला नानै बिनि उनाव जों गासैखौबो रेडि खालामनानै लाखांनायनि उनाव दाउजोंथ' संनाय बाथ थ्रा नालाय दावखौ बिदि नो माने दाउनोबो जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखौ जगर लानायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ बेखौ सा सारायाव माने पियास बिदि होनानै एवफ्रामनानै लाबा य आरो मोजाङै
औ
दाउ बेदर एवफ्रामनो थाखाय जोंनो मा मा नांगोन पियास नांगोन ओ
औ
फगोन बिदिनो बायदि बेबायदि मस्ला नांगोन आरोना बिनिफ्राय जों दाउ बेदरखौ एसे सिम जाङो एवथारनानै एसे बो बोखांनानै दोनबाय आरो दोननायनि उनाव जोङो बे सारियावनो दै होबाय आरो दै होनानै बिदिनो अर खौ औ बे अरखो होबाय थाबाय जोङो बेनिफ्राय बे दैया ग्लब ग्लब गोदौनांगोन आरो ना
औ
ओ बे दैया ग्लब ग्लब गोदौलासो जोङो बेै अनलानि गुन्दैखौ होनानै होनो हागोन नङाबा बे अनला गुन्दैया माने मा होनो बे गथा हानो नागिरो बुजिदों ना नोंथां हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
अ माने दैया दैया गोदौब्लासो जोङो बे अनलानि गुन्दैखौ होना होयो आरो बेनिफ्राय बे अनला गुन्दैखौबो होबाय खारदै होबाय खारै बुजियोथ' खारै
औ औ नंगौ बुजियो
बिदि खारै होबाय होनानै बिदि गोदौनायनि उनाव मैगङा आरामसे गोदौखांबाय आरोना फिथर जायासै जेनेबा अनलाया बेयाव माने एवफ्रामनानै बे थिखांना दोननाय बेदरखौ
औ औ
नै होबाय बिनिफ्राय बेनि उनाव आरो दसे गोदौ होबोबाय बिदिनो गासिबो जगार लानाय मस्ला मस्लिखौबो होजोबबाय बिदिनो माने अनलाया गोदौै गोदौवै गोदौवै एसे आथा आथा जाबोला जोङो थिखांनो जानाय समाव आरो ना
औ
धुन्दियानि बोथोराव जों धुन्दिया होयो ओमफ्राय नैबे दैज्लां बोथोरफोराव धोनदिया थाया नालाय बेयाव मा होयो जोंङो बै खासिथारा होनना बुङो जे
औ औ औ औ नंगौ जि आइटेक मोननाय बेयो
नोंथांमोननिथिं माहोनो खासिथाराखो?
ओ जोंनिखि गंगारधन्दिया होनो औ
जायगा एसे आलदा आलदा बुङो आरो
औ औ औ
बेखौ होनानै होयोब्ल साबसिन जायो आरो खारै ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया होयोब्ला औ औ टेस्टआ एकदम आलदा जाखायो गोथावनो ओम बेनिफ्राय औ ओ बे खारैद संनाय मोनसे आदबा बिदि आरो बेनिफ्राय जोंङो अनलाखौ माने थावबो जानो हा
थावबो जानो हायो आरो ना औ बेनि उनाव
ओ नोंथाङा मा थाव दोजानायनि बागै
ओ नोंथांनो आं मोनसे सोंथिखौ सोंग्रोनो सानबाय बेनि ओ ओ ओ अनलाजों संनायाव बेयाव दे होयो अन बे अन खौ ओ मा बानायनायाव बेसेबां खस्थ' जायो आरो माजों बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन माने बे अनखौ सुनानै एसे फोरानदब नांगौ दै बिनि दैया राननांगौ जे अब्लासो बेयो माने गुन्दैयाथ' जागोन नङा होमबा जुदी दैनो देबोला बेयो मा जागोन लाथा लाथ था जागोन अब्लानिया ग दै जानाय नङा नालाय बेखौ जोंङो नायनि आदबानो जाहैबाय गोदो गोदाय दिंखि होनना बुङो मिथि नों न नथाङा अ बे दिंखियाव माने देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायोमोन आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ।
दाथ' एसे आपदेट जाबाय नालाय
औ औ
कारेन्ट जों ग्रेड खालामना लायो आरो।
औ दे निउ न आ थां खोनानो मोनदों मोनसे नोंथांखौ बार स'ना बुंनाय जाहैबाय
अ अ दे बुंजायो नोंथां।
ओम बे अनला अनलाजों बानाय बे अनखौ गोदोनि सुबुंफोरखौ माने गाहेन उवालजों देना देनानै बयबो ज' जानानै देलायोमोन बेखौ खोननो मोनदों बे नंगौना? आरो बेखौ देनायाव गोबां खस थ'बो जायो बे नंगौना?
औ नंगौ नोंथां माने गोदो गोदाय बिदि उवालजों गाहेनजों देनाय जायोमोन आरो। बिनिफ्राय बिदिनो दा एसे खमायलांनो हमबाय
खमायलांबाय औ औ आरो नोंथांनिफ्राय मिथिबावनो लुबैबाय बे अनला थाव नोंथाङा फोरमायदों अनला थाव बेखौ माबायदि बानायनाय जायो बे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ फोरमायनो हागोन।
दे फोरमायसाय?
बे अनला थावबो संनो थाखायबो जोङो बिदिनो सेम अनखौ देग्रोनानै लानांगोन
औ
देनानै लानायनि उनाव बिदिनो खायसे नादो सङोथ' ना गोदोरफोरजों औ जुदि नाखौ नाजों संनोब्ला नाखौ आरामसे फ्राय खालामनानै थिखांना दोनबाय दोननायनि उनाव बे सार यावनो माने दै होबाय आरो बेनिफ्राय दैखौ बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौनो होबाय गोदौनो होनाय उनाव बेयाव अनखौ होबाय जोङो अनखौ होखांनायनि उनाव नोङो गोखैखो माबेखौ होगोन
औ बेखौ ओ औ औ
थाइगिरजोंबो जायो थाइगिरखौबो होयोआरो औ
खोनानो मोनदों ओ खोनानो मोनदों अनलाजों औवा मेवाइजोंबो जायो होननानै नंगौना नङा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां।
दा नोंथांनिफ्रायथ' गोबां बे जानाय अनलानि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नोंथाङा बेनि बागै आरो माइबाफोर गोबां मिथिहोबावनो हाबावगोन नामा गुबुन
अ गुबुन नोंथाङा माखो मोनथिनो लुबैदों बुंनायबा फोरमायनो हानाय बायदिब्ला
औ माने अनलाखौ आरो मायबाफोर राहाजों संनो हाबावो नामा आरो माजों बानायोबा माने साबसिनै गोथावसिन जाबावो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अह आंनि मोनथिनायखौथ' आङो मोनथिनायखौसो बुंगोन नालाय
औ औ औ
बिदिनो आङो अनलाखौ माने लकेल दाउ बेदरजों मोजां मोनो आरो अमाजों मोजां मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय आरो बे दाथ' माने औवा गाजानि दिनाव औवा गाजा अनला लकेल दाउ बिराद टेस्टि जायो आरो।
औ
ओमफ्राय बै एसे गरम बोथोरफोराव जानो थाखाय माने अनला गोखैया बेस जायो नाजों
औ औ नोंथाङा सासे हिनजावसा मानसि हिसाबै माने संनो संनायाव गोबां आखा फाखा बेखौ नोंथाङा गाव फोरमायनो फोरमायना होबाय नङा होनबा नोंथां नोंथांनि ओ बे आखा फाखाखौ नुनानै दा आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय
अ साबायखर नोंथांनिसिमबो
औ आरो नों थाङा
ओम
बे जिखिनि बानायनाय आदब खायदा नङा होनबा नोंथां?
औ
बे आदब खायदाखौ नोंथाङा सोरनिफ्राय सोलोंनो हानाय बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अ सोरनिफ्राय माने जोङो बिदिनो हिनजावसा मानसि हिसाबै माने ओ न'खराव बिमाफोरजों मावफानाय दांफानाय बिदिनो माने सों बेनो आरो ओ ओ रोङि खौबो सोंनानैबो लानांगौ जायो मालाबा नुनानैबो सोलोंना लानांगौ जायो आरो माने आंङो सोरनिफ्राय सोल आंनि आइनिफ्रायनो सोलोंदों बुंनांसिगोन
औ दा अनला खारैखौ बर' समाजावल' दा आंङो जेरै जायगाफोराव थांनानै नुनो मोनदों औ अनलायाया बर' समाजनिल' समाजनि मानसियाल' जाया गुबुन हारिनि मानसियाबो अनला खौ जानो हमबाय। बे खोथाया सैथोना?
औ सैथोखौनो बुंनांसिगोन मानोना दा जोंनि बर' हारिनि जाग्रा आदारखौबो गुबुनाबो गावसोरनि जाग्रा आदार बानायना लानो हमबाय आरोसै नोंथां ना?
औ दा जिखिनि आं नोंथांनियाव नोंथांखौ कल खालामनानै माखासे जिखिनि ए ओ मिथिनो गोनां मैगंनि बागै, अनलानि बागै बेखौ आं मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायलायना।
नोंथांजों रायज्लायनानै ओ माने उनफोराव माने बे संनाय बिथिङावनो मैगं थाइगंनि सिंआवनो उनफोराव आरो गुवारै मोजाङै सावरायबावगोन होननानै ओ माने ओ उनाव सावरायबावनो मोनगोन होनना आसा खालामबाय।
औ जागोन नोंथां ओम।
जेब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बे खिनिआवनो फोजोबथ'नोसै। दे गोजोनथों दे गोजोनथों दे।